नोंथां। खोनाबायना नोंथां औ खोनाबायना औ। जों होनबा दायो जोंनि जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो आरो बेफोर। खौ माबोरै मावनाय जायो बबे बबे बोथोरा मावनाय जायो जों। बा मा मा आगजुफोर लानानै जों बेफोरखौ मावनाय जायो जों बिनि सायाव सावरायसो नङा होमा नोंथां।
औ नोंथां जोबोद मोजा आयदा।
औ नोंथां जोबोद मोजां आयदा औ औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायना हो होदो नामा नोंथां,
औ हागोन नोंथां जागोन थारैनो नंगौ नोंथां।
नंगौ नोंथां औ फैदो नोंथां बुंनाया जोङो ओ आबाद मावनानै। जिउ खुंनो हायो औ माने जोङो बे ओ माबायावहाय औ।
जोङो।
संसार बेयाव जोङो औ गोबां बिथिङाव जों खामानिखौ मावनाय नुनो मोनो जेरै सोलोंथाइ मोजां। सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा जेरै साख्रि बाख्रि मावनानै जायो।
आबादारिफोरखौ गोबाङानो जोङो।
औ
सोलोंनायखौ खम नुनो मोनो नाथाय थेवबो जों जायनाखि। गामि ओनसोलाव थाग्रा बिथांमोन बिथांमोना गोदो आबै आबौमोना फोरोंलांनाय जेनाखि आदब खायदाजों मावना जायोमोन।
आदब खायदाजों मावना जायोमोन बेफोरजोंनो दिनै। दासिमबो जों आबाद मावा जानायखौ नुनो मोन औ जेरै। आबाद औ' गोबां औ जेनाखि जोंनि औ।
खामानियाव होगोन मुवा बेफोरखौनो जों ओ
औ बेफोरखौनो जों ओ बुजियो होमबा नोंथां औ नंगौ जेरै जोङो
माइनि आलुनि।
औ आलुनि औ फाथोनि औ आरो जेरै जोङो दानि जुगाव जों
जेनाखि जोंनि माबाफोर मैगं थाइगं बा माबा मोनसे। फिथाइ सामथायफोर बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय जों दा नुनोसै जोंनि ओनसोलावबो गोबां फैबाय नङा होनोमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ औ औ।
बेफोरखौ बेफोर फ्रुइट बा फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आजिखालि जोंनावबो बेफोरनि आबाद खालामनायखौ। जोङो गोबां नुनो मोनसै।
नंगौ औ।
जेरैबायदि जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो नोंथां ओ आबाद मावनायफोरखौ ओ गोदो गोद मावनाय जेनाख
औ मावनाय जेनाखि आरो दानि मावनाय गोबां जों सोलायनायखौ औ नुनो मोनदों सोलनाय।
मावनायनि टेकनिक बा आदब खायदाफोरा।
औ नंगौ नंगौ नोंथां जेरै जोङो गोदो औ गावनि खदाल औ। औ बा नांगोल औ बा। बायदि बायदि जेनै आगजु दंमोन बेफोरजों जोङो मावोमोन गोदो गोदाय बा सिगांनि सम।
बावैसो ओ जि बा जिबा बोसोरनि।
जि बाजिबा बोसोरनि सिगां औ जोङो औ नुनो मोनदों। औ नंगौ।
आदब खायदाफोरखौ आबाद मावनाय। दा जोङो आं गिबियावखौनो बुंनो सान्दों नोंथां जेरै जोङो आबाद होननानै बुंब्ला बिथिङाव जों सावरायनो हायो जेरै जोङो आबादखौ माबोरै मावो-?
औ नंगौ बिदिनो आबादखौ माबै मावो औ आरो जाहैबाय जों मा मा आबाद मावो औ औ नंगौ औ जेरै जों मोनसे थांखिनानै नोंथांनि सायाव फोरमायनो सानदों औ जेरै जोङो माइ आबाद मावनाय औ नंगौ। माइ आबाद मावनायखौ जोङो बेयाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुबाय। गोदोनि जायनाखि आ खुरुमन ओ बिथांमोना नांगोलजों हालखौ एवनानै औ माइखौ गायनाय जायोमो नांगौ आरो आथिखालाव जोङो ट्रेक्टर बा पावार टिलार बा जों जोन
खायदा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनसै जेरै जोङो नांगोलजों हालेवोबा जोङो ओ सानब्रै सानबा बेफोरनि गेजेरनि जेनाखि हालेवनांगौ बेफोरखौ जोङो दा जोङो ट्रेटर बा पावार टिलार जो सानसेयावनो फोजोबनो हायो बा नै घटा थाम घटानि समाव नंगौ नङाहोमबा नोंथां?
समावनो नङा औ नंगौ नंगौ औ दा बेनो नोंथां।
माइखौ जोङो माबानोबा ओ आबाद मावनोबा माइनि आबाद माव जों गिबिथारावनो जोङ हखौ हाय हालएवग्रोनांगोन जिखुनु ट्रेक्टर पावार टिलार बा नांगोलजों
पावार टिलार बा नांगोल जों हालेव्र नांगोन आरो फार जेनाखि हालेवनाय ज खारनाय होनो न औ नंगौ नंगौ औ बेखौ जोङो हाखौ जेब्लाों गिबि खेब हालेवनायखौ जों फेरेनाय होनो बेनि उनाव जोङो आरो बिनि उनाव मोनसेखौ जों हालेवबावो औ आरो लास्टआव जोंहा मा मोनसे दंबावो औ बेखौ जोङो ओ
फोमोननाय होनो आरो दा जेलानाखि बे हाया मोनो अब्ला जोङो आरो मोनसे खालामबावदों नोंथां जेरै जोङो बेखौ मावैनि सायावनो जोङो मोनसे खोथिया जायनिफ्राय जोङो माइखौ माइ जायो।
माइ जायो बेखौ जोङो फोना लाग्रोनांगौ जायो औवाफोराव औ बेखौ जोङो फोखांना औ जेरानाखि एसे गिदिर देरो अब्ला जोङो बेखौ
बै जेनाखि हालौवनाय बे हायाव जेनाखि हाया मोननाय बेयाव जोङो लां नानै खेथेखौ लांनानै जोङो फुना लांनानै जोङो गायहैयो आरो नङा हबा नोंथां? आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनसै गोबां ओ बेफोरखौ गायनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो माने जोङो खामला हाजिरा लानांगौ जाना फैयो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बेफोर ओ न' खाथिनि सोरबा ओ लो
लोगो लोगो बा न' खाथिनि सोरबा जेनाखि सुबुंफोर नंगौ
जोङो ज' लिंलायनानै सावरि बादालि बेफोरबायदि ओंखाम जानाय बेदर जानाय जौ लोंनाय बेबायदि मोनसेथा होलायनानै जोङो गोदो सावबा दालिखौ जाय माइखौ गायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ जेनाखि सुबुंफोरखौ लिंनांगौ बिथांमोननो जोङो आजिखालि रां होनांगौ जानानै फैबाय दा बेयो सोलायनाय नुबाय जोङो जोंनि समाजाव बेबो मोनसे दा ओ बेखौ जोबनायनि उनाव जोङो ओ गायखांनायनि उनाव जोङो जेरनाखि जों फिथाइ मोननाय सम बेखौ नै बा थाम दाननि थाम बा ब्रै दाननि उनाव जोङो माइ फिथाइखौ मोननायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो ओ माइखौ हानाय हायो। जोङो हानानै हानायावबो आजिखालि गोबां गोनोखोआरि मुगाखौ बाहायनाय नुनो मोन जोंङो जेरै ओ मिसिनजों माइखौ हानाय नुयो। जों
औ नंगौ। जोंना औ खासिफोरजों हायालासेनोहाय औ बेनि उनाव जोङो माबाखौहाय ओ माइखौ हाखांना लांनानै जों मानाय नुनो मोनोनानै जोङो
ओ माइ फिथाइखौ आलदा आरो माइनि बिफांखौ आलदा खालामो। बिनि उनाव जोङो माइखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो माइरं जायो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौहाय बबेबा खाथिनि मिलफोराव लांनानै जोङो सौहोहैयो।
मागोफोरावबा माने फोराव लांनानै जों स'हैयो बेनि उनावनो माइरं नोंथां
आङो नोंथांनि माबाजोंबो एसे ओ मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा बे एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन - जागोन नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय नंगौ ओ जों जोंनि ओनसोलाव मारै आबाद मावोबा मा आबादखौ मावो होननानै बुंबाथ' जों गोबां रोखोमनि जों आबदखौ जों जोंनि ओनसो लाव मावनाय बा गुबुन - गुबुन आदब खायदाफोरजों जोंनि ओनसोलाव माव मावनाय नोंथां दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जों गिबि आबाद हिस हिसाबै जों माइखौनो लानांगोन नङा होमबा नोंथां? औ। दा नोंथाङाथ' माइखौ एसे सिगाङाव बुंला मै मारै मावो मारै मावनाय जाया दा बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो माव माइनि आबादखौ मावनाय जायो नोंथां खायसे खायसे दैज्लां बोथोराव मावनायखौ नुनो मोन बांसिनानो जों दैज्लां बोथोराव जों माइनि आबाद खौ जों मावनायखौ नुनो मोनो मेसें बोथोराव मानि जायफ्रा मानि दैनि जगार खालामनो हायो जायफ्रा हासिंनिफ्राय बोखोनो हानायनि थाखाय मोनसे सुबिदा दं आरो मा जामफै दंग' नाला फोरनिफ्राय दै लांनो हानाय दुब्लियाव दै लांनो हानायनि सुबिदा दं बैसोरखौल' जों माने मेसें बोथोराव मावनाय बेखौ जों नुनो मोनो नोंथां आरो गोदोनि दिनाव मा जों नुनो मोनो औ जेब्ला माइ गायनाय सम जाबाय। अखाया हा अखाया हायाखिसै अब्ला जों बै समाव मा नांगोलफोरखौ दुब्लियावहाय उल उलथा गायनानै दोनलायनायखौबो जों नुनो मोन्दोंमोन नोंथां। औ लोगोसे आरो मा नुनो मोनबावदोंमोन? ओ एम्बुनि हाबा होलायनाय अखा हाया अखा हायाबा अखा हानायनि थाखाय एम्बुनि हाबा होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बा दासि बो जों गुबु गुबुन - गुबुन जायगाफोराव जायगा लायै जायगा बेफोर नियमफोरखौ जों खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां दा बेफोरबायदि रोखै मा मे जों नियम खालामलायनानै माने आबादखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। औ दा माइनि बेलायाव थ' बिदिनो जाहैबाय नोंथां मोनखा मारै बा दा आं बुंनो सानदों माने फाथोनि आबादखौ बोरै मावो? जोंनि ओनसोलाव माने दैज्लां बोथोराव माइजों लोगोसे गोबाङानो फाथोनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो नों औ - औ फाथोखौ बोरै मावो होमबा सिगांनो जों बबेबा मोनसे दुब्लिखौ जों हाल एवग्रोना लानांगोन बेखौ जों माइ गायनायनि सि सिगांनो जों मावनाय जायो नोंथां औ बेखौ जों दुब्लिखौ हाल एवग्रोना लानानै जों बाजारनिफ्राय लायनो फाथो बेगरखौ जों बेयाव खुबैखोना लागोन बेनिफ्राय जों बेखौ बेखौ मोजाङै बेराफोर होगोन बा सोरबा ओरैनो दोनगोन आरोखि। बेनिफ्राय जों जेब्ला फाथोआ एसे देरहाङो औ बिदिनो पास इन्सि सय इन्सिसो जायो बै समाव जों फाथोआव रज'नाय हाग्राफोरखौ साम दांनाय होनो जायखौै औ बे हाग्राफोरखौ जों फुनानै होनाय जायो आरोखि। नोंथां जेब्ला फाथोआ देरो - देरो माने बिदिनो - बिदिनो माइ मोननायनि सिगां बे जों फाथोखौ हानो मोनो आरोखि नोंथां। जेब्ला जों फाथोखौ हाखांनानै बजा मुथा-मुथा खानानै जों खाथिनि बबेबा मोनसे दैफ्राव बा फुख्रि जाम्फैफ्राव जों बेखौ सोमनो लाङो आरोखि। नोंथां सोमनायनि बेलायावबो माखासे मा आदबफोर दं बेनि थाखाय जों मा खालामो औवा दाननानै औवाफोरखौ गोलाव गोलावजों लारि - लारि मा - मा हाला थुनानै लानाय जायो नोंथां। बिनिफ्राय आरो मा खालामबावनाय जायो बेनिफ्राय बेखौहाय जों सोमनो थाखाय मा बिनि सायाव जों बायदिसिना जाबोर जाला जेरै माइ जिगाफोर गासैबो बिबना हैयो थालिर बिफां थालिर बिलाइ गारसिननानै होयो आरोखि नोंथां। औ जाहाथे बेयो माने म बे फाथोआ मा मोननायनि मोननाय मानिे बेेया गुरै जानायनि थाखाय जेब्ला नैजि नैजिबा थामजि दिन थाङो अब्ला जों फाथो बेेखौ फाथोनिफ्राय मा खालामनो हायो मा जों फाथो खेेरनायनिफ्राय जों थख खालामनो हायो आरोखि नोंथाङा बिनिफ्राय जोङो खालामनो हायो खालाम खाङो अब्ला लाम हैनाय जायो नोंथां फाथैजिखौ औ लाम हैनानै जेब्ला रानो अ जों बेखौ मान बाजारफ्राव जों हन हिसाब फाननो हायो बेनिफ्राय जों हे सांखौबो माने गुबुन सोरबा माने जायफोरा माने फाथो सेरनानै नआव लुनानै थायो बैसोर बे फाथो सेरनाखौनो बायनानै मानि लांनानै बेफोरजोंनो न लुनो हायो आरो जाय फाथो सेरना फानो जों बेफोरखौबो नैजि नैजिबा थामजि रांफोरनि फान हरनो हायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर ओनसोलाव माने बे गोबाङ गावनि नखौ सालायबायनायखौ जों नुनो मोन गोबाङ म बेफोरखौबो मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ दा माइनि बेलायाव मानिे गोबाङानो माइनि नि अनगायैबो बेफोरखौ जों मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरोखि नोंथाङा दा नोंथां बिदिब्ला जोंना माबो जोब्बाय नङा हामा नोंथां
औ नोंथां औ जोबबायानो।
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ जब ह जब औ औ औ द दे